नोंथाङा औ नोंथाङा जोंनि बे आथिखालाव जे बेरोंदामिन जौगानायनि गेजेरजों मबाइल फन बा आबाद मावनायनि बिथिङावनो जौगानो हादों नङा होमबा बेफोर माखासे मोजां गोहोम खोख्लैनाय ए- बा गाज्रि गोहोम गोख्लैनाय बेफोरनि सायावहाय फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो जोंहाथ' गोदोनिफ्राय रुजुयोबा आथिखालाव बिरोंदामिना गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां दा बेनिनो गेजेराव जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदि माखासे गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोम दङ आङो दा आबादनि बिथिंखौनो फोरमायजेननोसै नोंथां जोङो गोदो गोदाय आबाद मावोमोन जोंनि माखासे मिथिंगायारि खान्थि बा जोंनि ओ माखासे नांगोलफोरजों एवनानै जोङो खम सम आबाद मावनाय जायोमोन बै समाव गोबां आबाद मावनो थि खालामब्लाबो माखासे ओ थाब एवनो हायैनि जाहोनाव जोङो समफोरखौ बारग'लांलायनाय बेफोरबायदि नुयोमोन नङा होमबा नोंथां दा जोङो बिरोंदामिन जौगानानै जोङो जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार गुबुन गुबुन माखासे आगजुफोर ओंखारबाय बिनि गेजेरजों जोङो खम समावनो गोबांथार ओ हाफोरखौ एवनानै जोङो आबाद मावनो हायो दा बेबायदिनो जोङो आथिखालाव गोबांथार हा मावना ओ आबाद मावनो हानायाव जोंहा माखासे गोबां आबादनि दिहुनथाइ बेयो मुलाम्फा जादों नाथाय बिनि फारसेथिं जोङो गोबांथार आबाद मावनो थाखाय जोंनो गुवार हानिबो गोनांथि जादों सुबुंफोरा जेसेबां मावनो हादों जेसेबां थाबसिन जादों आरो बेनिफ्राय बांसिन बांसिन मावनो नाजादों दा बैफोरनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों दा आबाद फोथार होनोबाथ' जोंहा बेयाव बिफां लाइफांबो थानाय जाया बा बिफां लाइफां गोनाङाव जोङो मोजां आबाद मोननो हाया दा बेखौ नोजोर बोनानै माखासे गुवार गुवार हाग्रा बारिफोरखौ एवस्रांनानै बा दानफायस्रांनानै माखासे आबाद फोथार खालामनाय जादों दा बैफोर आबाद फोथार खालामनानै जोंहा बिफां लाइफांफोरा खहा जालांदों दा बिनि जाहोनाव अखानि बिबाङा खमायलां दों आरो अक्सिजेन गेसा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गनाय आरो जोंनि हां लानायाव गनाय कार्बन डाइ अक्साइड आरो बेबायदिनो कलकारखानानि जोंहा उखुन्दैफोर दा बैफोरखौ बोनानै लायोमोन जोंहा बिफां लाइफाङा दा बैबो मिथिंगानि खहा जानो हमबाय जोंहा बिफां लाइफाङानो खमायलांबाय नालाय आरो बेफोरनो जोङो मख'नो हाबावो बेरेंदामिन जौगानायजों लोगोसे माखासे रासायनारि हास साद दिहुननाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि दिहुननाय हाग्रा फोथैग्रा मुलि दिहुननाय बे फोरो बाहायनायाबो बांलांदों। दा बेबायदिनो जोंहा बैफोर हानि गुदि मुवाफोरखौ खारहोदों बा गैया खालामदों बा खनि संख्रिफोरखौ गैया खालामदों आरो हानि गेब्लेंनाय खालामदों आरो बैफोरबायदि माखासे जे रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो हाग्रा फोथग्रा मुलि बेफोरबो जोंहा जोंनि हाखौ गुबुंले खालामदों आरो बेफोरनो अखानि दैजों सुस्रा लांनानै ओ दैमा दैसाफोराव गोरोब हैैनानै जोंहा दै गेब्रेंनाय खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनि आथिखालनि बेरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे जोंहा गोबां गारि मथरफोरा गोदान गोदान दिहुनजादों सुबुंफोराबो सासेयावनो गंनै गंथाम बायनानै लादों आरो बेबायदिनो साफ्रोमबो सुबुंनावनो गारि मथरा थादों आरो बेबायदिनो जोंहा बाहायनायाबो बांलांदों दा बेफोर बिरोंदामिननि थाखाय ओ मिथिंगाया रोजा रोजा खहा जालांनो थांगासिनो दङ' दा बेफोरनि जोहै जोंहा माखासे ओ जोंनि आबहावायाव गाज्रि गेस बा उखुन्दैफोर गनाया बांलांदों। दा बे बेनि जोहै जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगायारि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बेखौबो नुनो मोनदों जे जोंहा आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो खालि ट्रेक्टर पावार टिलार एवनायल' नङा बेजों लोगोसे माइ हानाय आरो जोङो मारा होनाय फोर बिरोंदामिनजों जौगाहोजादों। दा बैफोरनि थाखाय बा बैफोरनिफ्राय जोङो खम समावनो जोङो गोबां हाबाखौ दिखांनानै लानो हादों दा बेबायदिनो जोङो सुबुंफोरखौ गोबांथार नाङाखै बा जोङो बेयाव गोबांथार खस्थ'बो मोननाङाखै आरो जे जोङो मोसौ जों मा राहायोबा सप्ताहालागै बा दान मोनफाहालागै बेफोरबायदि लायोब्लाबो जोङो सानसे बा साननै बा जोङो घन्टा से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हानाय बेफोरबायदि जोंहा ओ दाजेमफोर ओंखारबाय जे जों मारा हाग्रा नङा होमबा नोंथां दा बेजों लोगोसे जोंहा थिखालावथ' जोङो नुनो मोनो बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय माखासे मबाइल फन कम्पिउटार लेपटप आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोंहा मेचिनफोर ओंखारदों बा जोङो मबाइलफोर ओंखारदों दा बेयो मोनसे मोजां ओ आरो बेनिफ्राय जोङो थोंजोङै ब्राद खम समावनो जोङो ओ खबर लालायनाय बा जोङो मा होननानै बुङो बेखौ खैयबायदिनो खबर लालायनाय फोनांजाबलायनाय जोङो बेखौ मोननो हादोंनाथाय फारसेथिं जों गाज्रि गोहोमखौबो मोननो हादों जे जोङो बेयाव माखासे ससेेल मेडियाफोरनि बाहायनाय बेबो बांलांदों माखासे नंखाय खौरांफोर फोसावनाय बियो बांलांदों आरो बेबायदिनो माखासे गावनि मुलाम्फानि थाखाय माखासे गुबुननि सायाव ओ सोंखारिनाय भिडिअफोर बानायनाय दा बैफोरो सोरबा सासे सुबुंखौ ओ गोसो बायहोनानै ओ जि खहा खालामनाय बेफोरबायदिबो जालांनो हमदों। दा बेफोरनो जाहैबाय बेरोंदामिन जौगानायनि माखासे खहा। नाथाय जोङो बिनि सोलायै जोङो मोजां फारसे बाहायोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजांबो। जेरै जोङो बेखौ बिजाब फरायनाय भिडिअ' फरायनाय आरो खौरां दैथायनाय खौरां लानाय। आरो बेबायदिनो मा खासे इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंनाय जेरै गुगोलनि गेजेरजों सोलोंनाय इउटुब बायदिफोरनि गेजेरजों सोलोंनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गुबुन-गुबुन मोजां-मोजां आयदाफोराव जोङो बाहायनाय जेरै सोरखारि अफिसफोराव जोङो कमपु टार लेपटपफोर बाहायनाय बेनि गेजेरजों जोङो माखासे गोरलैनो डाटा खालामनाय आरो बेै डाटानिफ्रायाय जोङो सार्च खालामबानो मोननो हानाय बेफोरबायदि जेरै खाथाफोर बा माखासे बिजाबफोराव लिरनानै दोनोब्लाबो जोङो गोबाव नागिरनांगौ जायोमोन नालाय नोंथांङ। दा बेनो आरो नोंथां आंनि नोंथांनिसिम फोरमायनाया नोंथाङाबो बेबायदिनो फोरमायनो हागोन ना?
मा होनदों नोंथां?
औ नोंथाङाबो बेबायदिनो बेरेंदामि जौगानायनि खहा आरो मुलाम्फानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा जोंहा बेरोंदामिन जौगानाय होननाांग्ला जोंहा गासैबो बिथिङावनो जौगादों जेरै आबाद मावनायनि बिथिङावनो जौगादों आरो सासेया सासेखौ जगाजग खालामदों जेरै मबाइल फन लेपटप कम्पिउटार बेफोरबायदि माखासे इन्टारनेट नि जौगानाय बेफोरबायदि जादों ना। आबाद बिथिङाव जोंहा गोदो गोदाय मा खालि मोसौजोंसो हालव हाल एवोमोन ना। बेहाय मा मोसौ लांगोन जों बिनो स हाल एवोमोन बेखायनो थोजासे बिबांनि आबाद फोरखौ मावनांगौब्लाबो मावनो हाया। जायोमोन आरो आगोलनि समावहाय बेयावनो मा गोदोनि सुबुंफोरनि आबाद दि मोनग्रा मा एसेल' बिबांल' जायो आरो एसे बिबांनि आबाद दिहुननो हानाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय बेरोंदाेला जौगानायजों जोंहा ओ जेरै हालौवनो थाखाय ट्रेक्टर आरो पावार टेलारफोर बेफोरबायदि ओंखारबाय। आरो माइ मारा होनो थाखायबो जोंहा मेचिन ओंखारबाय गायनो थाखायबो हानो थाखायबो। जोंहाथ' गोबां बेबायदिनो गोदान गोदान ओ माखासे आइजें आयलाफोरा ओंखारनो हाजोबाय आरो ओमफाय दा बेजों जोंहा मा ओ माखासे जोंनि आबाद ओ बिथिङावबो जौगानो हमबाय आरो जेरै जों गोदो एसेल' ओ आबाद मावनो हायोमोन न दा नाथायहाय मा दसे समनि गेजेरावनो गोबां हा फोरखौ हाल एवनानै जोंहा मा खालामनो हाबाय। आबादफोर मावनो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय आरो। दा जोंहा मबाइल मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो जोङो गोदोथ' बिदिनो जगाजग खालामनानै लालायनोबो हायामोन। लाइजामफोरसो लिरनानै जोङो माखासे जेरै ओ फस' फिस बेजोंसो लाइजाम ख बेनि गेजेरजोंसो हरनो गोनां जायोमोन आरो। होनबाबो जोङो मानि दाबसे जायगायाव थालाय लायोबा जोंहा खस्थ' मोनोमोन आरो। मा खालामदों मा मादों माब्रै दं माब्रै गैया बेफोरखौ खबर लालायनायावहाय जोबोद खस्थ' मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नाथाय बेबायदि आथिखालावहाय जोंहा। बिरेनदामि जौगानानै सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानानै गोबांहाय बेबायदिनो माखासे ओ आगजुफोर ओंखारनानै जोंहा बे माखासे बिथिङाव गोरलै इजि जानानै फैबाय आरो। जेरै मबाइल मबाइलजोंथ' जोंहा गोबां खामानिफोरखौनो मावनो हायो। सासेया सासिया जोंहा माबा मोनसे ओ गोनांथार बाथ्रा सावरायनो दंब्ला जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो सावरायनो हायो। जोङो थांलायनो गोनांथि गैला जोंहा सोरनोबा माबा मोनसे खौरां दैथायहरनांगौ दंब्ला जों मबाइलनि गेजेरजों दैथायहरनो हायो। आरो बिदिनो माखासे ओ जोंहा बेबायदिनो भिडिअफाइफोरखौ जों गावजों गाव सेयार खालामलाय माखासे सोलोंथाइफोरखौबो लानो हायो आरो बेबायदि। आरोबाव जों मबाइल नि गेजेरजों जोंहा ओ थाखोनि सोलोंथाइफोरखौबो जोङो मबाइलाव सोलोंनानै लानो हायो आरो। थाखोनि सोलोंथाइफोरा जेरै मा होनो ओ माखासे सोंनाय फिननाय बा बुजायनायफोर बेफोरखौ जोंहा गवारैनो मा मबाइलावबो मोननो हासै आरो दा फरायसाया खालिस फरायसालियावल' थांनानै सोलोंथाइखौ लाहैनांगौ बहायल' मोनो होननानै बेखौ नेबाय थायालासेै मा गावबो गावनोवहाय फरायनो हायो आरो गोसो गाव गोसो जानानि जोनो जेरै ओ न' बां जाबां भिडिअफोरखौ नायनानै गावखौ एबा समखौ नस्थ' खालामालासे बियो गावनि माखासे गियान आरजिनायावहाय मदद खालामग्रा बेफोरबायदि माखासे भिदिअफोरखौ नायनो नायब्ला जोंहा थारैनो गाहाम जागोन आरो जेरै ओ जोंहा ओ बिदिनो माखासे इउटुबाव भिदिअ हगारो जेरैहाय थाखोनि हाबानि अनगायै जोंहा थ' जोंनि थांना थानायाव गोबां गियाननि गोनांथि जायो नङा होमबा बाहेरा गियान जोंनो नांगौ दा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। जेरैबायदि नांगौ जों गावनो गाव बेखौ नागिरोब्ला मोननो हायो आरो दा मा होनो जोंहा बांसिन लाइमोनफोरा बेफोरबायदि ओ मोजां हाबाफोरखौ सोलोंनायाव बांद्राय बोसो गैया जेरै ओ नबां जाबां गेम गेलेनाय बा भिदिअ नायनायफोर बिदिनो बायदि रोखोम मबाइलावहाय नाना बाना बिदि खालामनानै नायनानै सम थांगारहयो आरो मानि जि भिडिय'फोरा जि बोसोनफोरा जोंनि थाखाय बोसोन गोनां नङा जोंखौ जि थुलुंगाखांहोनो हाथाव भिडिअ' नङा बेफोरखौ नायनानै जोङो सम खाथेयालासे जोंखौ जे थुलुंगा होनो हाथाव मोनसे गेदेरमा सुबुंफोरनि बोसोनफोरखौ जोङो नायोब्ला मोजां आरो। दा मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानिफोरखौबो मावनो हायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा फारसेजों जोंहा गोबां बिदिनो आथिखालावहाय भिडिअ' खालामनानैबो हगारनानै रां आरजिनो हायो गावनि जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो। गाव जे रोङो बेखौहाय जोङो गुबुननो फोरमायना हायो भिडिअ' खालामना हगारनायनि गेजेरजों। आरो बेराफारसे जोंहा बिदिनो ओ बे मबाइल फोरनि ससे येल मिडियानि गेजेरजों जोंहा भिडिअ' मोजां मोजां बानायनानै जोङो मा रांबो आरजिनो हायो आरो। बेहाय जाहाथे लांबा जाबुं बानायालासे जोङो मा खालामनो हायो जोंनि माखासे ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर आरो जों माखासे थानाय जानाय माबोरै थायो माबोरै जायो बेफोरखौहाय जोंङो मोजाङै भिडिअ' खालामना हगारोब्ला बा माबा मोनसे गियाननि बाथ्राफोरखौ गथ'फोरखौ बा सोरखौबा गियान होनो हाथाव बोसोनफोरखौ बुंनानै भिडिययाव हगारोब्ला ओ बेफोरबो मोनसे मोजां हाबा आरो दा बेनोसै ओ जों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहा गोबां जौगासारनायाबो जोङो नुनो थांदों आरो मानो होनबा जोंहा गोदो बेबायदि सुबिदाफोरखौ मोननो हायामोन जोङो गुबुन हादराव मा जादों बेफोर हादरनि जाथायफोरखौ जोङो मोनथिनो हायामोन आरो दा आथिखालाव जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो जों मोनथिजोबसै आरो जोंहा मा जादों मा जायाखै आरो गुबुन हारिनि माखासे थासारिफोरनि सोमोन्दै बिसोरनि हारि गाननाय जोमनाय जानायफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हानाय जाबाय आरो दा गोज